हेलौ
खोनादों?
औ खोनादों।
अ आं नोंथांजों ओ जोंनि जेनेबा दानाय लुनाय बेफोरनि सोमोन्दै रायलायनो हरदोंमोन सम होनो हागोन नामा?
औ हायो दे।
औ जोंनि दानाय लुनायाथ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों नङा होमबा दा बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हायो। जेनेबा आं एसे जा बेखिनि मिथियो बेखौ आं फोरमायनोसै। ओमफ्राय आंबो बांद्राय मिथिजोबा जेनेबा बा दानाय लुनाय थ' जेनेबा सिगांनि माने बांसिनै बरफोरा बै इन्दि इन्दि फिथोबा। बेनिफ्रायनो खुन्दुं बानाय होननानैनो माने नआवनो दायोमोन आरोना। जेनेबा बेफोर इन्दि फिथोब फोरखौहाय बिदिनो माबालायनानै दैयाव एसे सोमलायनानै थावख्रि थावख्रि दं आरोना थावख्रि बानायनानै लाखायो बे थावख्रिजों माने बे खुन्दुं बानायोमोन आरो। इन्दि फिथोबफोरखौहाय ओमफ्राय बेफोरखौनो बिदिनो माने ओ इसान सोंनानै दायोमोन। आरो माने आगोल माने मिथिंगायावनो मोननाय माखासे बिलाइफोर बिबारफोर फिथाइफोर बेफोरबायदिखौ माने बर'फोराहाय मिथि खा‌योमोन नालाय बेयो मा खालार ओंखारो ओमफ्राय बैफोर खाालारखौ माने फुननानै बेलेग बेलेग खाालारनिबो दायोमोन आरो बर'फोराहाय बिदिनो ओमफ्राय ओरैनोथ जों मि थिनायाव मा होनो बेबायदि साल खुन्था गैयालासे बोरैबा दायोमोन होननाय मिथिदों आरो जेनेबा जानजियावसो खाबथायो ना माबोरै बा बेबायदि खोनादोंमोन आरो बाय उनावहायथ बिदिनो ओ सालखुन्था आरि बानायनानै मा नाय बेबायदिनो दालांबाय नङा होमबा एसे सिगाङाव जोंनि जेनेबा एसे सिगाङावबो बै सालखुन्था बानायनानै दायोमोन आरो बांसिन जेनेबा ओमफ्राय
औ
दाथ' खिन्थु आथिखालाव गोबां माने मिसिंजोंबो दायो आरोना
ओ
दानिया माने ओ आगोलाव माने बे फैबाय सालखुन्थाखौ न'आव दाननानै बिदिनो बानायनानै ओ दायोमोन खिन्थु आथिखालाव माने मानसि फोरा माने एसे इजिनिफ्राय इजि नागिरबाय नङा होमबा
औ
बेखायनो माने मिसिंफोरजों बांसिन दायो आरो दानिया
औ औ दानियाथ' बांसिन ओ बेफोर जि जोमफोरजोंबो फालांगि खालामनानै गोबां रां आरजिनायबो नुनो मोनो आरो दानिया सिगां समफ्रावथ' जेनेबा न'आव गाननो थाखायफोरल' दायोमोन नाथाय दानिया बेफोरजोंबो माखासे ब आइजोफोरा ओ बेफोर बेफोर बेफोर जिफोरखौ दानाय दानानै ओ फालांगि फालांगिबो खालामनाय नुयो आरो दानिया
उम बिदिनो ओ बाजारफोरावबो फानो आरो खायबा खायबा न'फोरावनो थानानै माने इन्टारनेटनि मुगा जाहैबाय नालाय दालि बयनावबो माने इदिनो ससियेल मिडिया बाहायो नङा ओमबा। बेफोरखौ माने खेबनानै ना गारो आरोना। ओमफाय बेबायदिनो नुयोब्ला नाथाय बेफोरखौ अर्डार खालामनो हाबाय। बेबायदिनो न'आव थानानैनो माने न'आव थांनानैनो फाननोबो हायो आरो दानिया।
औ।
बेबायदि इजि जाब बाय आरो दानियाहाय।
औ। मोजां मोनो।
ओ दानाय लुनायावथ' मा मा बाहायो जेनेबा बेफोरखौथ' नों मिथिखायो खोमा ना एसे।
औ एसे मिथियो बांद द्राय एथ'बां मिथिया माने आं दाफेराबो नालाय।
दा माखौ मिथियो जेन'बा नोङो ओरैनो।
मिथिनाया थार, गान्दै, माखु, समफ्ला ओ सोरखि, दांगोन आथा नै बेफोरखौल' एसे मिथियो। नोंथाङा मिथियो नामा?
आं एसे मिथियो आंबो औ बिदिनो अ साल, गान्दै ओमफाय गान्दैआथ' जेनेबा मोननै नालाय साल गान्दै बिदि। थार आमफ्रायो बे खौहाय ओ मा होनो एम्बु थायो। आरो बै माबा आरै थुग्रा थायोना बुथुल बुथुल होनो बेखौ बुथुल औ। थुनानै माने जिखौहाय मोजां दाद खालामो बियो। बिदि आमफ्राय बेयो ओ जेनेबा बेफोरो समफ्ला मुस्रा बेफोरखौथ' ला फाखानांगौ जायो जोंहा। खुन्दुं सानो थाखाय नङा ओमबा बेबायदि आरो ओं सोरखियाव खुन्दुंखौ सोनानै आरो जेेनथेर जेेनथेरावहाय माने सायो आरो समफ्लाफोरखौ सोनानै मुस्राफोरखौ सो नानै बेबायदि
औ।
जि दानायाथ' जोंहा जेनेबा गाम सा, दख'ना, फास्रा, बिहु फालि बिदिनो अनेक रोखोमनि दायो आर'नाइ फोरबो दायो खायफा खायफा हानायफोरा। बिदि सिगाङाव थ' माने गोबां मानसियानो ओ बर'फोरा आरोना माने न'आवहायनो ओ मानो जिफोरखौ बिराद मोजां मोजां दायोमोन आरो आगरफोरखौ हार माने गाव गावनो मोजाङै माने नायनानैनो मिथिंगानिफ्रायनो नायनानै माने एरनानै लायोमोन आरोना। बेबायदि बिराद मोजां मोजां दायोमोन सिगाङाव खस्थ' खालामो मोन।
औ दा नोंथां थाङा बे जिफोराव एरखांनाय आगर बेफोर बेफोरनि मुंफोर खौ बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ मोननैसो बुंनोसै आङो औ। जोंहा मेइनाव दं जेनेबा हाजो आगर बे दिंखिया आग गर बेफोरो। आरो थाइगिर आगर बैग्रि आगर माने अनेक रोखोमनि दं दङ' नङा होमबा जेनेबा लाव बेगरबो दंलायो गरसि बेगरफोरबो दंलायो माने आरो आर'नाइफोरावहाय मखरदोमा आगर बेफोरखौबो होयो। अनेक रोखोमनि आरो सिगाङावथ' माने गराय, मैदेर, राजा, रानि बेफोरखौबो एरोमोन आरो ना। आरो सिखिरिफोर बिबार फोर बेफोरखौबो माने बिराद मोजां मोजां एरोमोन सिगां समावथ'। गाव गावनो बानायोमोन आरो डायरेक्ट माने एरनो हायोमोन बिसोरो। खिन्थु दानि मानसिफ्रा एरोब्लाबो बेबायदि दाइरेक्ट एरनो हाया ओ ग्राब लेखाफोरावहाय बे बेफोरखौहाय बानायग्रोनानै लानानैसो एरनाय जायो आरोना।
औ
आरो आर'नायफोरखौ थ' सिगाङाव बिराद मोजां मोजां दानाय नुयोमोन आखाइजोंनो खिन्थु दानि मानसिफ्रा बांद्राय दालिया साफा सानैल' बिदिनो गोसो गुदुंफोरा दायो आरोना
औ
आर'नाइफोरखौ
अ सिगां सिगां समफोरावथ' बयनिबो न'खर नखर न'खर बे जि-जि दानाय होननाया थाखाथारोमोन ना दानि-दानि समावसो गोबां ओ मेचिनफोर दिहुननायजों लो दिहुननानै बेफोराव दानायनि थाखाय खायफाया दानो बाग्रा जालांबाय ओ खायफा खायफा ओनसोलाव दायो खायफा खायफा ओनसोलाव खिन्थु बांसिनानो थाखाय दा बेफोराव दिहुननानै ओ दिहुुननानै फाननायफोरखौनो बांसिन गाननाय नुनो मोनो आरो
दानि आरो बायनानै गानो बांसिन
औ बायनानैसो गानो थेवब्लाबो खायसे गोसो गुदुं फोरा दायो दानाय नुयो मोजां मोजां दख'ना गामसा सा आर'नाइ बेफोरखौ फास्रा बेफोरखौ दानानै दानाय नुयो आरो दाबो
औ दानो हायोब्लाथ' मोजां आरोना दाबो जेनेबा ओ दानो हायो बो बेफोरनि बेसेना बिराद बारा जायो आरोना दानायफोराबो बिदिया आरो जोंहाथ' दा इन्दिनि इन्दिनि सिफोराहाय बिराद माने बिसोरनि माने दामानो माने गोजौ लेभेलाव आरो ना इन्दिनि दामफोरा बिराद गोजौआव थांखायो आरोना फारसा बाबो दख'नाबाबो माने बि जियानो बिराद मोजां जायो नालाय ओमफ्राय बेफोरखौ खौ दायोबा आरो बिराद माने मोजां फालांगि खालामनो हायो आरोना
औ
इन्दिफोराहाय बिराद माने दामाहाय गोजौ थाखोनि नालाय बेखायनो
दानो हायोब्लाथ' मोजां दानांगौ दानायाथ' बयबो
औ आमफ्राय दा नोंसिनिथिं जेनेबा फोरखौहाय बेबायदि दायोना दाया जेन'बा
जोंनिथिं एथ'बां नुनो मोनला आङो खायफा खायफा खायफानावल' ओरैनो नुनो मोनो थेवब्लाबो बांसिन दख'नाफोरखौ दानायखौनो नुनो मोना बांसिनानो बायनानैसो गानजोबो खायफा खायफा गामसा फालि बेफोरखौ दायो आरो।
जोंनिथिं दायो दानाया एसे एनै सोरबा माने दानो गोसो गुदुंफ्रा दाबायानो थायो आरो दाबो सोरबा सोरबा बिदिनो फानोबो एसे एनै औ फानोबो न'आवबो गाननो मोनो नालाय।
उ बुरजा बुरजा जा दानानै दिहुननो हायोब्लाथ' मोजां फालांगिबो खालामनो हायो ना।
औ हायो।
औ।
अनेक माने न'खराव माने माने ना जुनि बेफोरखौ फाननानै फैसा मोनोब्ला न'खराव माने अनेक हेफाजाब होयो आरो ना?
औ न'खरफ्राव हेल्प खालामनो हायो हेफाजाब
फोरजोंबो माने सुफुंनो हायो आरो।
औ फरायनाय मानाय माखासे न'खरनि खरसफोर। नैबेफोरखौ दिहुन ओ दिहुननो हायो आरो।
आरो लोगो नांनानैबो बेखौ बिजिनेस खालामनो हायो। जेनेबा हारसिं नआव लोगो नांनानै जमायै माने बेफोरखौ माबायदि जेनेबा दाहोनोबो हायो। बिदिनो न'खर न'खर दाह होनानैबो बेफोरखौ माने दाहोदो। ओमफाय नों ओइस ओ माने रां होदो आरो इसेखिनि फानगोन बेबायदि रायलायलायनानै माने जमा लोगो नांनानैबो बेखौ माने बिजनेस खालामनो हायो आरोना।
औ मोजाङानो माव मावनो रोङोब्ला।
औ। फुवारो राव गुबोन नाङा गाना बेबायदि गैयाना जों बयबो माने बर' माहारियानो दख दख'ना गाननानैनो ए थाबोनाय नालाय। आरो बेखौहाय जों माने गानबायानो थाखागोन।
औ।
बेखायनो बे ओ - ओ दानायफोरखौहाय गारजाया आरो। बिदिनो लाफाबाय थानांगोन आ जोङो बिदिब्ला दोन नोसै नामा?
अ
दोनथ'नोसै दे।
दे होनबा।